अ नोंथां
हेलौ
अ नोंथां।
औ
उम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ।
दा नोंथाङा मा मावनानै दङ?
आङो दासो दुगैखांनानै ओ बार जादों आरो लामायावहाय जिरायनानै दङ।
अ दा बिदिबा जोङो माखौ लानानै सावरायगोन नोंथां?
आतसा अ टपिकखौ जोङो बर'नि मावनाय गोरान खेथि जे बुङो बेखौ बावनाय जेनेबा बै दुब्लिनि मावनाय नङा आरो हमनानै ला जों ओरै आलु बायदिसिना बिदिनो गोरान खेथि मुला लइ बेफोरबाय
औ
बेरान खुथि खालामनाय आरो दा बेनि सोमोन्दै सावरायजागोन।
औ औ दे होमबा मोनथां दा जेनबा जोङो गोरान खेथि होनोब्ला आलु
औ।
आलुखौ जोङो मेसें बोथोराव गायो नङा होमबा? जोङो बे आलुखौ माबायदि गायो आलु खौ जोङो मा टाइमाव जोङो गायो माबायदि हायाव जोङो गायो बिनि बादैनो जों सावरायलांनोसै नङा होमबा नों थां।
औ।
औ। दा जोङो ओ दा नै दैज्लांनि ओ अखा बांखा जोबखांनायनि उनाव जोङो मेसें जाहांनायनिफ्राय जोङो आलुखौ गायो नङा होमबा? बे आलुखौ जोङो गायनो थाखाय हा मोजां हा नायनानै बालासिया जेने हामा माथाद्रायबो नङा
औ।
बे हामा माथाद्राय नोंनि हायावसो जोङो गायनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ बे हा खौ जोङो मोजाङै एवग्लिनानै लानांगोन दुफु दुफु एवग्लिनानै लानांगोन।
औ।
बिनि उनावसो जोङो बे आलु खेथिखौ मावनाय जायो आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ।
औ बे आलुआबो गोबां जातनि गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा?
औ।
औ मा होनो पाटनानो बेनिफ्राय पुथियानो ओमफाय बेंगलनो। अनेकथा रोखोमनि जोङो आलुखौबो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंग'
औ दा बेखौ जोङो हाखौ दुफु दुफु एवनानै बे आलुखौ जोलैखौ बायना लाबोनानै बे जोलैखौ एसे एसे गाजा बेरहो खांनायनि उनाव जोङो गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ बे आलुखौ गायनो थाखाय जोङो ओ मोजां ओ हाग्रा गैयि बायदि जोङो दुफु दुफु एवनानै बे ओ बि बिगियानिक आदबजों जोङो एम्फौ एनला थैनायनि मुलिखौ होनानै हासार होनानै जोङो ओ हाखो साफा खालामनानैसो जोङो बे खेथिखौ मावनाय जायो आरोना
आदसा आदसा नोंथां होमबा माने आलु गायनायनि सिगांनो हायावनो हासा र औ ओमफ्राय एम्फौ एनलाफोर जेनेबा आलुखौ औ आलु बेदर गायोब्ला जेनेबा जानो हायैनि हायावनो हो नानै होखायो आरोना
औ औ दा होमबासो बे जेनेबा आलु गायनाय आलु जोलैखौ बिसोरो अरनो हानाय नंला आरो होनबाना बेयाव थानाय बिजानुफ्राबो थैबाय मफ्राय नांगौबायदि बिदि हासारखौबो आलुआ मोजाङै मोनहैसिगोन नालाय ओंखायनो ओ इयाव बे आलु गायनायाव हासारखो जोङो बिगियानिक रासायनिक हासारबो जोङो होनानै गायनो हाया गोबोर हासार जोंनि जायगायावनो बानायनाय हा हासार बेफोरखौ होनानैबो जोङो बे आबादखौ मावनो हायो आरो
ओमफ्राय फास्टआवनो जोङो एवखांना लानायनि उनाव बेफोर मुलि मालामखो होखांनायनि उनाव जोङो इखौ सिरास ओइ माबाखो आलु खौ गाजा एसे एसे बेरहोखांबाय बेरहोखांनानै जोङो बेखो नांगोलफोरजों ओ इदिनो लायेन लायेन गोलाव गोलाव सिरा खालामनानै जोङो आलुखो गायनाय जायो आरो ओम दानि जुगाव जोङो बे आलु गायनायनि माबायावबो आलु जोलैयावनो जोङो गोबां हासारफोरखोबो होखाना लानाय जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ हेल' नोंथां
हमनायनि